औ नोंथाङा दा मा खालामबाय दङ
औ नोंथां आं दासान्दि ओरैनो जिरायनानै दङ ओ थाङा माबाफोर आंजों सावरायनो गोसोब्ला सावरायजागोन नोंथां।
औ मेदाम ओ नोंथाङा आंनो ओ दसे सम होनो हागोन होमबा
औ हागोन नोंथां।
औ ओ नोंथांखौ आङो ओ कल हरनायनि जाहोनानो जादों ओ नोंथांजों आङो औवानि सोमोन्दै एसे ओ रायज्लायनो बा सावरायनो सानदोंमोन नों नोंथाङा ओ औवानि सोमोन्दै एसे फोरमायना होग्रोनो हागोन नामा नोंथां।
औ हागोन नोंथां ओ
औ।
औवानि सोमोन्दै सावरायनो हागोन आं बांद्राय मिथियाबाबो जि खिनिथिगौ आं बेखिनिखौ नोंथांनो फोरमायनोसै जेरैहाय औवा होनना बुङोब्लाथ' जों गासैबो मिथिखागौ औवाया मोनसे लाइफां हारिनि ओ जेरैहाय औवाया जोंनि थाखाय मोनसे गोनांथार लाइफां आरो जेरै जोंनो औवाखौ न' बानायनायाव जोबोर गोनांथार औवानि न' बानायनाय बा औवाजों ओ बेरा हेबनाय खुन्थ्रा गायनाय बैफोर बायदिसिना ओ बाहायनाय खामानिफोराव जोंनो औवा खौ नांथारगौ आरो ओ बिदिनो औवाखौ ओ औवाजों गोबां बेसादफोरबो बानायनो हायो जेरैहाय जोंनि थांना थानायाव नांगौ जानाय मुवा बेसादखौ बानायनो हायो जेरै जोंनो औवाजों बानाय दाला नांगौ जेरै माइरं जावनायावथ' जोंनो दालानि नांगौ
औ।
दाला नांगौ आरो औवाजों बा
औ नोंथां।
सग्रिनांगौ बिदिनो दाला सान्द्रिखौ औवाजों बानायनाय जायो आरो। आरो बिदिनो गोबां दंबावो मुवा बेसादफोर जेरैहाय औवानि खिरखा ओमफ्राय जों मैगं सुनो थाखाय बाहायो। ओ बिदिनो दाला, सानद्राय, खिरखा ओ आरोबाव दंबावो जेरैहाय औवा औवाजों ओ ना गुरनो थाखायबो जोंहा जेखाय - खबाइ बेफोरखौ बानायनाय जायो। बेफोरखौबो जोंनि थाखाय गोनांथार आरो ओ बिदिनो औवाफोरनि रोखोम फोरा जेरै दङ औवा बुरखा, औवा जाथि, औवा बिजलि बिदि गोबां रोखोमनि औवा दङ आरो। जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदि औवाखौ ओ जोबोर नुनो मोनो। आरो औवाखौ ओंख्रिबो जाजायो जेरै औवानि मेवाइजों जोंहा अनला ओंख्रिखौ औवा मेवाइजों जायोब्लाथाय जोबोर गोथाव मोनो। ओ औवा मेवायखौ जों ओ जानला मोनानला समावथ' मोना जेरैहाय जोंहा दा दैज्लां बोथोर अखा हानाय बोथोर बे बोथोर बोथोराव जोंहा औवा मेवाइखौ मोननाय जायो आरो बिदिनो औवा मेवाइ खौ इसे गोरलै समावनो दानना लाबोनानै ओ औवानि बिगुर थायो बे बिगुरखौ बोखारनानै जोंहा औवानि ओ मेवाइखौ मोजाङै फिसा फिसा हाना लानानै अन ओंख्रिफोरजों बा दालि ओंख्रिफोरजों संनानै जाजायो आरो ओ बि बिदिनो औवानि बाहायनायाथ' जोबोर गोबां गोनांथार जेरै औवाखौ बे बा होनाय फोरावबो माइ गनाय फोथा फोराव जोंहा बोरमााब हाबनो हायै बायदि बेरा दुमनानै जोंहा ओ बेखौ फोथारखौ बेरा दुमनानै दोनजायो आरो बिदिनो औवाजों आरोबाव गोबां बे बेसाद बारानाय जाबावो जेरैहाय ओ आथिखालावथ' ओ गोबाङानो मिथिगौ औवाखौ माबाददि बाहायो जेरै औवा जोङो औवाजों ओ लेखा बिलाइबो बानायनाय जायो आरोबाव ओ औवाजों बायदिसिना ओ गाननाय ओ सनाफोरखौबो बानायनायखौ जों नुनो मोनो जेरै औवा बेग बेफोरखौबो नुयो ओ बिदिनो जों हा औवा मेवाइखौबो आसार बानायनाबो दोनजायो इयुनाव जानो थाखाय औवा मेवाइनि आसारा जोंहा एसे गोखै -गोखै जायो आरो बेबायदिनो जोंहा ओ औवाजों आसार बानायनायखौबो जों जानो हायो आरो। ओ बिदिनो नोंथाङाबो जुदि औवानि सोमोन्दै माबाफोर मोनथियोबा फोरमायजागोन
औ नोंथां ओ ओ औवा होनोब्ला जों औवाखौ ओ नांगौ आरो नोंथां नोंथाङा दा बावैसो ओ बुंलांनाय बायदिनो औवाजों जोङो गोबां बायदिसिना आइजेंफोरखौ जोङो बानायनो हायो आरो थां बिदिनो बिदिनो जेरैहाय ओ जोंनो ओ ना गुरनो थाखाय ओ जेखाइ खबाइ खौ जोङो बे औवाजों बानायनाय जायो आरो लोगोसे जोङो ओ माइरंखौ जोङो जावनो थाखाय जोंनो ओ दाला नांगौ जायो बे दालाखौबो जोङो ओ औवाजोंनो बानायनाय जायो नोंथां बिदिनो आरोबाव ओ बिदिनो आरोबाव जोंनो ना सायनो थाखायबो जोंनो सानद्रि नांगौ जायो। बेखौबो जोङो औवाजोंनो बानायनाय जायो आरो नोंथां बिदिनो आरोबाव दंबावो जे ओ जेरैहाय जोंहा बेफोरदि दंग'फोराव सानो थाखाय जोंहा ओ सेन ओ सेन नांगौ जायो बे सेनखौबो जोङो ओ औवाजोंनो बानायनाय जायो आरो नोंथां बिदिनो औवाजोंनो जोङो गोबां सहाय मोननो हायो आरो नोंथां बिदिनो औवा औवाया बायदि बायदि रोखोमनि थायो जेरैहाय नोंथाङा बुंलांनाय बायदि औवा बिजलि औवा जाथि बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि औवा थायो आरो नोंथां बिदिनो जोंहा ओ जोंहा औवाखौ जोङो जानायबो जायो जेरैहाय जों जायखौ बुङो औवा मेवाइ बे औवा मेवाइखौ जोङो जानाय जायो आरो नोंथां बिदिनो जोङो बे औवा मेवायखै जोङो ओ अनला खारैयाव जोङो ओ फिसा फिसा हानानै जोङो सङोब्ला बे अनला खारैजों आरो औवा मेवाइजों गोबां गोथाव जायो बा थावसिनो होननानै जोङो ओ मिथिनो मोनो आरो नोंथां
औ नंगौ
बेजों लोगोसे जोङो औवा मेवाइखौ सबायजोंबो जानो हायो सबजों जायोब्लाबो बेखौ जोङो थावसिन मोनो आरो नोंथां बि‌दिनो बिदिनो आरोबाव जों जोङो औवा मेवाइखौ जोङो जानायजों लोगोसे जानायजों लोगोसे जोङो बे खौ आसारबो खालामनानै दोनजायो आरो नोंथां बिदिनो जो जोङो आसार आसार बानायनानै जोङो उनाव जानो हायो आरो नोंथां बिदिनो बायदिसिना ओ होनानै आसार खालामनाय जायो बिदिनो औवाजों जोङो आलनाफोरखौबो बानायनाय जायो नोंथां बेजों लोगोसे थानो थाखाय न' बा बेरा बेफोरदिखौबो जोङो औवाजोंनो बानायनाय जायो जेरैहाय नोंथाङा बुंलांबाय द बावैसो जोंहा ओ खोथिया बा माइ गायनायफोराव जोंहा बोरमा हाबनो हायि एबा जानो हायि बादि जोङो औवाखौ हेबनानै बा बेरा खालामनानै जोङो बे दुब्लि फोथारफोराव जोङो होेथिनानै बा ओ बेरा बानायनानै जोङो होथेना दोननाय जायो आरो नोंथां ओ जाहाथे बोरमा मोसौफोरा हाबनानै जोंनि माइ माइ एबा खोथियाफोरखौ जेबो खहा खालामाजासे
औ नंगौ
औवा होनोब्ला जों औवाखौ गोबां खामानियावनो बाहायो होननानै जोङो ओ मिथिनाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ
बिदिनो जोङो औवानिफ्राय जोङो गोबां खहाय मोननो हायो आरो नोंथां।
औ नंगौ
बिदिनो ओ औवाजों बायदि बायदि आइजें बानायनो हाब बावो जों बुंनो थाङोबा गोबां आइजें खौनो जोङो औवाजोंनो बांसिन बानायनाय नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ औ नंगौ
ओ बिनि मादाव जोंनो सान्द्रि बा दाला बेफोराव बांसिन गोनांथिन गोनांसिन आरो नोंथां मानो होनोब्ला जोङो बे दालाजोंनो जोङो ओ माइरंखौ जावनानै जोङो ओ साफा खालामनानै बा बासिनानै जोङो जानांगौ जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ
औ बिदिनो ओ बायदि ओ बायदि आइजें बानायो। ओ दा आं बारा गोसोआव गैला आरो नोंथां।
औ नंगौ
बिदिनो ओ नोंथाङा ओ मायबाफोर ओ मिथिनो बा मिथिनाय दोंबावो नामा औवानि सोमोन्दै
औ जेरैहाय जोंहा औवाखौबो ओ गोबां औवा दङब्लाथाय बा गोबां औवानिबो बागानफोर नुयो जोङो जेरैहाय औवा सुबासे फानोबाथाय जोंहा गोबां मुलाम्फा मोनो जेरै जोंहा औवा सुबासेयाव ओ औवा थरसेयावथ' जौसे रां बेखौ जों गा गासिबो मिथिगौ नाथाय औवा सुबासे बा औवानि मोनसे सुबायाव जोंहा ब्रै रोजा बा रोजा बेफोरबायदि रां मोननायखौबो जों नुनो मोनो बे रांजों जों गोबां मुलाम्फा मोननो हायो आरो बिदिनो गोबां रोखोमनि औवा दंफांखौ जेनेबा औवा लाइफांखौ दाननानै फानो बिदिनो गोबां बायनोबो फैसोयो फालांगियारिफोरा बिदिनो गोबां ट्रेक्टरजों बायनानै लांफैयो बिदिनो बिसोरो बे औवाफोरखौ लांनानै गोबां गेदेर गेदेर दारिमिनाव होयो बे दारिमिनाव जोंहा लेखा बानायनो थाखाय बे औवाफोरखौ गोनां जायो नालाय बेनिखायनो बिसोरो ओ औवाखौ जोंनि गामि ओनसोलनिफ्राय बाय्रनानै लाङो आरो ओ औवाजों जोंहा बनफोरबो बानायनो हायो जेरै जोंनि ओंखाम संनाय बा ओंख्रि संनाय बे फोरावबो बाहायनो हायो ओ औवायाथ' जोंनि थाखाय ओ गोनांथार। होननानै जों गासैबो मिथिगौ जेरै जोंहा ओ माबा मोनसे बेराफोर खानोब्लाबो जोंहा औवाजोंनो आरुं जिरनानै खाजायो आरो जेखाइ खबाइखौबो बिदिनो आरुं जिरनानै हेबजायो बेफोर मानि ओ गोनांथिया जेरै जोंनि आखाइनि खामानि होननानै बुंजायो आरो औवाखौ जों आखाइजोंनो मा खामानि मावजायो जेरै औ गोनांथार आरो औ
औ औ नोंथां ओ समाबो जाबाय जोंना ओ नोंथांनि फ्राय आङो औवानि सोमोन्द ओ गोबां बाथ्रा मिथिनो मोननानै गोजोननाय थाबाय नोंथांखौ आरोबाव इयुनाव लोगो मोनगोन होननानै आसा थाबाय दोनथ'नोसै बिदिब्ला औ दे